हेल' औ । औ खोनादों दा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदा लानानै ओ सावरायनो होननानै फैनाय जादों सावरायजागोन दा औ दा ओम । ओ सुबुं देहा हानि बागैनो जों सावरायनो लादों सुबुंनि देहाखौ जों माबोरैहाय आ आ जोथोन लानांगौ एबा माबोरैहाय सामलायलांनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायदो ।
औ । देहाखौ जोथोन लानाय मानेथ' नोंथां आथिखालाव जोङो गोबां माने निजेनि सावस्रि माने देहाखौ जोथोन लानाया जोबोद गोनांथार ।
औ ।
मानोना नोंथां उम उम । दानि बे बेलायाव माने गोबां माने मैगं थाइगं जानायजों लोगोसे गोबां माने बेमार साग्लोबनो हमो सुबुंनि देहायाव बेफोर खौ माने माने निजे जोथोन लानानै माने सोलिनाया जोबोर गोनांथा थार नोंथां ।
औ औ औ।
माने उम बायदिसिना उम
औ।
मुलि होनाय बायदिसिना मैगं थाइगं जानायजों लोगोसे बायदिसिना बेफोरनिफ्रायबो गोबां बेमार जानो मोनो जेरै खर' गिदिंनाय खर' सा लोमजानाय बायदिसिना बहुत बेमार माने जोङो जानायखौ नुनो मोनो जेरै अखासि जायोब्ला जोङो जेरै जेरै बार गुसु थान्दा अखा सिजायोब्ला जों जेरै गगा मोनो लोमजायो बेफोरबादिनो बेफोरबादि मैगं थाइगंनिफ्रायबो गोबां उदैनि बेमार बायदिसिना बेमार जनदिस बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो जोङो गोदो गोदाय बेफोरबादि गोदो गोदायनि बेलायाव बेफोरबायदि जों बेमार आजार जानायखौ नुनो मोना नामोन नोंथां खोनादों ना नोंथां? गोदो गोदाय गोदो गोदो गोदाय आजै आबै आबौमोनहा बुङो जे गोदो गोदाय बिसोरो मैगं थाइगंफोरखौ बेफोरबायदि मुलि बायदिसिना बाहायामोन बिस सोरो रासायनारि जिब हासार बाहायनाय बाहायनो मोनामोन बेफोरबायदि जिबि हासार मोसौनि खि बायदिसिना बोरमा दाउ अमानि बेफोरबायदि खि रो हासार गोबोर सेवनाय बायदिसिना बिफांनि बिलाइ सेवनाय बेफोर हासारखौ बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव नोंथां दानि बैगानिग जुगाव बायदिसिना मुलै एम्फौ उम थैनाय मुलि बायदिसिना हासार मेगं मैगं फोरा जेबो थाब देरनायनि मुलै बायदिसिना जाहोनाव बेफोर बेमारफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नाथाय गोदो मैगं थाइगंफोरखौबो गोबां माने जायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो नोंथां। बेफोरबायदिनि जाउनाव बो जेरै मेगननि बेमार खोमानि बेमार बेफोरबायादि जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नाथाय नाथाय आथिखाल जुगाव गोबां माने गोबां जायगायावनो गोबां बेमार आजारा साग्लोबनानै फैयो नोंथां। दैनिफ्रायबो जेरै दैखौ दैनिफ्रायबो जेरै पातर जानाय बायदिसिना सिना जानाय बेनिखायनो जोङो लोंग्रा दै लोंग्रा दैफोर खौ माने जोङो लो मोजाङै सरना नै माने फुदुंनानै लोङोब्ला गोबां मोज मोजां जायो गोबां बेमारनिफ्राय जों बारग गनो हायो। फोरखौ नायो बेफोर बादि सुबुङा सोब जानाय खायद' बायदिसिना लोंनाय खायद'फोराव सबावनो माने सुबुंङा सांग्रां जाना थानाया जों बयनिबो थाखाय माने गोनांथार नों थां। मानोना जों जों जेब्ला जेरावबो सांग्रां जायो अब्ला निस्सय जोंङो गोबां बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन होननानै जों सानो नो जेरै जेरै दखाननिफ्राय बायनाय दालि बायदिसिनाफोरावबो गोबां रोखोमनि पाउदार सावउदार होना दो दोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नाथाय जोंङो गामियारि बेफोर बादि रजनाय थास' मैगं बायदिसिना मैगं खाबथिंनाय मैगं फोरखौ जायोब्ला जों गोबां बेमारनि फायबो जेरै जारेमा बायदिसिना निरसिं बायदिसिना मैगंखौ जायोब्ला जों बेफोरनि फायबो जोंङो बेमारफोरखौ रैखा मोनो होननानै आबै बबौमोना बुंबोदों नोंथा ओनथां बेफोर बादिनो बेफोर बायदिनि फायनथ गोबां माने जानायखौ नुनो मोनो जेरै जाग्रा आदारफोरखौ जोंङो जानला मेनला खोबालासिनो जाग्रा आदारफोरखौ जेरै दोनबा जेरै बेफोर बायदिनिफ्राय थामफैफ्रा बाफ फैनानै जेरै गाज्रि जायगायाव बानानै बेफोर बादिनो जोंखौ मा होनो जोंनि जानाय आदाराव जेरै बानानै फैयोब्ला बेफोर बादिनिफ्रायनो बेफोर बादिनिफायबो जोङो बायदिसना जिवसा बायदिसिना लोगो नांनानै बेफोर बादिनिनि मानसि नि उ देहा सिंङाव थानाय थांनानै बेफोरबायदिनो खहा खालामो गोबां खहा खालामो जेरै अमा दाउ बोरमाफोर अमा दाउ बोरमाफोरावबो जेरै थामफैया थाम्फैफोरा जेरै बानानै जोंङो थाम्फैफोरा बानानै मानसिनि देहायाव आरो सुबावनायखौ जों नुनो मोनो थिग बे बेफोरबायादिनिफ्रायबो जों साबधान जानाया मोजां मानोना जों अमाफोरखौ जानला मोनला जों ननि खाथिफोराव मानसि थाग्रा जायगाफोराव खाया लाफानो जाहाथे एसे गोजान जायगायाव खानांगौ फारि खुलि जाहाथे जेबो जंगाल बायदिसिना जुंगाल बायदिसिना प्लास्टिक गुनु बायदिसिना गारना गारनो नांङा बेफोरबायदिनो जोंनि जानाय खायद
उम-उम
जानाय सिबिला जों सानफ्रोमबो जानाय जामुं बायदिसिना बेफोरावफ्रामबो बिराद माने सांग्रांथि लाबोनो गोनां आथिखाल मुगायाव बांसिन बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा दा बेफोरनि सोमोन्दै थाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा माने
नंगौ दा नोंथाङा खौ गोबां खोथा बुंलांखाबाय दा जों जों जिउआव थांनानै थानो थाखाय ओ जा एबा थांनानै थानायाव जोंनि जिउ जिउआव देहाखौ एबा सावस्रिखौ माबादिहाय जोथोन लाखिनांगौ होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जोंहा बिथिं दङ जेरैहाय जोंहा थांना थांनायावथ' जा ना लोंनानैसो थांना थानाय जायो नालाय थांना थानायाव थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि। ओ मोजां मोजां जामुं जानानै जोङो जोंनि गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बिथिङावनो जोंहा बुंनानै थाङोब्ला ओ जोंनि जा खा द' एबा जामुं बे फुल जाहैबाय मोजां मोजां खायद' होनोब्ला ओं खाम, रुथि, ओ फिथाइ-सामथाइ ओ बायदि रोखोम खोमनि जामुं जेरैहाय बे दर ना मोजां-मोजां प्रतिन गोनां ओ देहा मोजां प्रटिन मोननायनि थाखाय जों बायदि रोखोमनि बेदर ना बायदि बायदि मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो। दा जों नंआब्ला जोंहा जोंनि जा देहानि ओ सावस्रिनि मोजांनिफ्राय जोंहा ओंखामखौ जोङो सानफायाव बोथिथाम बोथिथाम जानायखौ जों नुनो मोनो खाय सेया बोथिनैबो जायो थिग बेबादिनो ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना रोखोमनि गोथां मैगं-थाइगं बायदिसिना रोखोमनि ना बेदर दाउदै बायदि-बायदि जों जानायखौ नुनो मोनो देहानि थाखाय आरो। दा बेबादिनो जोंहा देहानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गावनि देहानि मोजांनि थाखाय जोंहा फुङावनो सिखारनानै ओ फुङाव जायखौ जों मरनिं माबा खालामनाय होनो फुंबिलि गिदिंनाय एबा पार्क दावबायनाय औ बेखौ खालामनाया गोनांथार मानो होनोब्ला बेखौ खालामब्ला जोंनि देहा सोलेरा मोजां जागोन नालाय बेजों लोगोसेनो जोंनि देहानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो खारनांगौ, बारनांगौ, गेलेनांगौ बायदिसिना रोखोमनि खेला गेलेनाया गोनांथार होननानै स सानो थिग बेबादिनो जोङो जों नुनो मोनो गावनि देहानि थाखाय खारनाय-बारनाय बायदिसिना खेला गेलेनाय मोजां-मोजां खामानि मावनाय मानो होनोब्ला खामानि मावोब्लासो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो एबा सावस्रिया मोजाङै थायो होनना बाय बेनिखायनो जों ओ जनार खायालाबासिनो दोम-दोम ज'ना थायालाबसिनो जों जेसे हायो एसेबां खामानि मावनांगौ खा खारनांगौ बारनांगौ गेलेनांगौ बेफोरबो मोन से देहा देहानि जोंनि ओ औ औ औ औ मोजाङै एग्रा खामानि दा बे बिथिङैनो जोंहा ओ देहानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओह दाथ' आथिखाल जोंहा ओ स्मार्ट फन एबा मबेइलनि जुग बे बेनिखायनो जोंहा मबेइलखौ हानाय बादि नायनायखौ खम खालामनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जों मबेइल बांसिनै नायोब्ला जोंहा मेगननि पावार खमिनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों बे जोंनो लोगोसे ओ बायदि रोखोमनि बेमार मेगन मेगन नुयि बायदि बायदि दि रोखोमनि जोङो जेरैहाय ब्रेन उम खर' माथायाबो एसे मबेइलजों थायो बे थायोब्ला जोंहा एसे लोरबांथि मोननायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा जेसेजफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ सम बायदि नायनांगौ ओ नांनायनिख्रुइ बांसिन नायनांगौ होननानै आं साना बे बेबादिनो गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ देहा फाला देहानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा देहा फाला फाहामसालियाव थांनानै ओ गेजेर-गेजेर नायजाहैबाय थानांगौ। ओ देहा फाहामसालियाव डाक्टरफोरजों मानो होनोब्ला देहाखौ जोथोन फानना लाखिनायानो जोंनि बिबान नालाय मानो होनोबा देहाया मोजांब्लासो औ औ देहाया मोजांब्लास जोंहा थांना आनायाव ओ एसे सहाय जागोन नालाय देहा गैयाब्ला जों बोरैहाय थांना थानो बेनो आरो थिग बेबायदिनो मोनसे देहाखौ जोङो नोजोर नायनानै गावनि जाबायदि ओइ जोथोन लाखिबोनांगौ थिग बेबायाददिनो ओ गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोजां रोखोमनि ओ गाननाय जोमनाय जों गान मानो होनोब्ला गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहा गुबुन गांसे गस्लाखौ गानखांनायनि उनाव बे गस्लाया गुबन जानायखौ जों नुनो मोनो। बे रोखोमैनो गानखां बेनि उनाव जोङो मोजाङै साखोन सिखोनै गाननांगौ सुनानै गाननांगौ थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ मोजां रोखोमै सुनानै जानांगौ औ
मोनसे जामुं जानायनि सिगां जोंहा आखाइ एबा ओ जोंनि आयथिं आखाइखौ मोजाङै सुनानै जानांगौ। साबोनफोरजों सुनानै जानांगौ। बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों सुनानै जानांगौ बायदि जामुंखौनो जोङो साखोन सिखोनै जानाया मोजां मानो होनोब्ला साखोन सिखोनै जायोब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो एबा सावस्रि ओ महरै सावस्रिफोरा ओ मोजाङै थागोन होननानै सानो। दा थि बिदिनो जोंनिया गोबां रोखोमनि जामुं जानानै जोङो बायदि बिबायदि थिनगोनां ओ जामुं जानानै जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो। थिग बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइफोरखौबो मो मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जानानै जों गावनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो जेरैहाय गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जानांगौ‌। बेबादिनो
औ नोंथां गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिमबो दिनै
औ औ औ दा समा जानानै फैबाय नोंथां जोंनाबो औ औ आसा खालामो आरोबाव औ औ औ दे दे बिदिब्ला नोंथां।